नोंथां औ। नोंथांनियाव। आ मोन। से खोथा सोंजागौमोन ना।
जागोन दे नोंथां।
अ ओमबा जोंनि नै बे बर' समाजाव बैसागुखौ माबायदि फालिनाय जायो आरो बैसागुआ मा फोरबो बर'फोरनि।
बैसागुआथ मोनसे। हागोन नोंथां हागोन। बैसागुआथ' मोनसे बरफोरनि मोनसे बेह ट्रेडिसनेल मोनसे फोरबो होनजायो। इस-इसागु। बु- ओरैबादि फालिनाय जायो मान बरफोरा गोदो गोदाय मिथिनाय बादिब्ला-ब बैसागु। खौ बर'फोरा स्नि दिन फालिनाय जायो होनना खोनानाय मोनोमोन। नाथाय आथिखालाव। जि रायला बायदि सानो आरो। खालाव दानिया जेरै।
अ।
बैसागुआव माने आगोल फालियोमोन बैसागु मोसौनि बैसागु मानिबा अमा दाउ बोरमा बेफोरनि बैसागुबो फालिनाय होननाय जों। मोनबोदोंमोन दाथ। था-दि गोदान जुगाव बेफोरबादि माने बेफोरबादि नुनो थांला आरो मोननो थांला। माने बेफोरबादि नुनो मोननाय जाला।
बैसागु खौ बैसागुआव मा मेथाइजों सुबुंफोरा मोसायो आरो बर'फोरनि गाननाय जोमनाय हौवा हिन्जावसाफोरनि बागै फोरमायना होलाय।
बैसाग ओरैनो बै बैसागुआव नोंथां हौवाफोरनि जों बर'फोरनि मोनसे हारिमु हिसाबै माने बर'फोरा गामसा हौवाफोरनि थाखाय गामसा गस्ला गुफुर नङाब्ला बिदि खायमा इदि गाननानै गामसा लानानै आर'नाइ फालि लानानै जानजि खानानै बेफोरबायदि माबानाय जायो आरो हिनजावफोरनि थाखाय दख'ना गोमो गोजा फालि आर'नाइ बेफोरबायदि बिजों माने बैसागुखौ खाम, जथा, सिफुं लानानै बेरखांहोयो आरो बिदि जों गाननाय जोमनाया बिदि जों गाननानै आरो गो बोराय, बुरै, आबै, आबौमोननिया बेलेग जाहैबाय। बिसोरनि आबै आबौमोनाबो माने बिसोरनि गाननाय जोमनाया एसे आलदा जाहैबाय जोंनि सेंग्रा सिख्ला जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरनिया।
अ इनिफ्राय बैसागुआव ओइ दामनाय दामजुफोरनि मुंखौ फारियै खोन्थाना होलाय।
बैसागुनि
आरो लोगोसेनि गेजेरजों बैसागुखौ। आ‌ मा माहायाव फालिनाय जायो बेखौ फोरमायना हो?
बैसागुखौथ' एप्रिलनि सुटद बेफोरबायदि खालारनिफ्राय फालिनाय जायो। मिथिनाय बायदिब्ला एप्रिल एप्रिलनि
एप्रिल माहायाव सिखुनु
बेनिफ्राय बेनिफ्राय ओ बैसागु गुआव थार मा माने बैसागुआव ओ मोसानो थाखाय मा मा जगालजों मा मा जथा बायदिसिना दाम जुजों लानानै मोसायो।
बैसागुआव ओरैनो बर'फ्रा बैसागु सिफुं, सेरजा बेथ' कम्पालसरि थाखायो। उमफाय आरो खाम जिफुं सेरजा बेयावनो लोगोसे उवाजों बानायनाय थरखा बायदिसिना हारमुनियाम बायदिसिना इदिब बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो बाहायबोयो आरो। जाबस्रिं बायदिसिना जाबस्रिं बायदिसिना सिफुं, जाबस्रिं, खाम, जथा, सिफुं गायदिसिना गासिखौबो सेरजा बायदिसिना बेफोरखौ लानानै माने बैसागुखौ फालिनाय जायो आरो माने बे फोरखौ दामजु हिसाबै बाहायनाय जायो।
औ आं दा बैसागुनि औ
जोंगि माने हारिमु लाना माने हारि लाना हारि बैसागु मोसानाया बोरै माने बेनि फारागथिया बोरै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
अ नोंथां हागोन हागोन ओ बैसागुआथ' गोबां रोखोमनि जायो जोंनि आ अ अखम आसामाव जोंनि आसाम हादोरसायाव ओ हारसाफोरनि बैसागुआ माग बिहु बे बायदिसिना बेसोरनि ट्रेडिसनेला आलादाखा। बर'निया दख'ना बायदिसिना गानाय बिसिनिया एसे आलादा बिसिनिया हारमुफोरा। बेसोरो जाब बाय जोंनि बर'फोरनि बायसा बिजे खाम सिबुं सेरजा जथा बायदिसिना गंगना बेदि लानानै ओ मोसाया जोंनि बर' बाहा बर माहारिब फोरा ओ खाम सिफ फुं सेरजा जथा बायदिसिन ना दामब्रा जे ओ गंगोना बिदिजों मोनसे मोसायो बारदै सिख्ला बायदिसिना खुगा मेथाइ खननानै मोसायो सिफुंजों गारां बोयो बायदिसिना ओ ज' जाय जानानै बोराय बेन्थ' गथ' ग थाइ बायदिसिना मोनसे बोस फोर आव मोनसे खुंजानाय फोर्बोआव जयै बयबो रंजा बाजा रंजायो। थिग बेबायदिनो जोंनि बर' हारि फोरबायायदि हारसाफ्राबो ओ गुबुन हारिफ्राबो बेबायदिनो बिसोरबो जोंनि बर' हारिफोरबायदि मोसायो रंजायो गोदान बोसोरखौ बरायो नाथाय बिसोरनि ट्रेडिसनेल बिसिनि गाननाय जोमनाया एसे आलादाखा हारि दा हारि लानानै ओ एसे आलादा जायो।
बिसोरनि। मोननैसो मा होनो बिसिनि मोननैसो बैसागुआव बाहायनाय दामजुफोरनि नाम बिसोरनि एसामिसफोरनि मोननैस दामजु गाननाय जोमनायफोरनि नाम बुंनानै होनो हागोन नामा नोंथां?
अ नोंथां ओ बिसोरनि हारिनि ओ बांद्राय मोनथिया। नाथाय मोननैसो बुंजागोन। इसोरो पेपा बायदिसि नायो टल एफोरखौ लानानै मोसायो। बिसोरो ओ फेमफा बायदिसिना सुयो बिसिनि बांद्राय मिथिया आङो
बै आखायाव गानग्रा बैसागु मोसानायाव आखायाव गानग्रा बिसोरनि गाम खारुा मा होनो बे बेफोरो माने बेफोरखौ गानो आरो बिसोरो बिखौ बिसोरनि गाननाय जोमनायनि नाम बो‌ एसांथ' जों मिथिजोबबाबो देननाय बिसोर बिसोरनि जानाय लोंनाय फोरनि मोननैसो बुंनो हागोन नामा माने बैसागुआव बिसोरो जों जेरै बैसागुआव जों जेरै जोंनि बर' हारिमुनि जौ बायदिसिना जोंनि संनाया गोदोनि गोदोनिफ्रायनो नेम दङ जों बैसागुआव बोराय बुरै आबौ आबैमोना जेरै जौ बिदै बायदिसिना गोखा गोखै जानानै बायदिसिना जोङो लोंलायो बेफोरबायदि बिसोरहा नेम दङ नामा नोंथां? नों सानो नामा बेफोरबायदि बिसोरो नेम दोङो होननानै नों सानो नामा?
बेफोरनियाथ बिसोरनिया नेमा एसेयाला दा बिसोरनि नेमखौ आं मिथिया दा आं नोंथांनियाव मोनसे खोथा सोंनि
जों नोंथांजों
जोंनि बर हारिया बैसागु फोरबोखौ माबायदि माबायदि खुङो आरो माबायदि फालिथाय खालामनानै गोदान बोसोरखौ बरायो आरो मानि थाखाय बे बैसागुखौ बरायनाय जायो
मानि थाखाय बे बैसागुखौ बरायनाय जायो होनब्लाथ' बेयो मोनसे गोदो गोदायनिनो बर'फोरनिनो माने बैसागुआ मोनसे फोरबो फालिबोनाय फोरबो
इयुन जोलैखौ फेहेरलांनो थाखाय गोदो गोदाय आबौ आबौमोनाबो जेरै लाखियोमोन जों दिनै नै आबै आबौमोननिफ्राय गोदो गोदायनि मिथिनो मोनबाय जनि इयन जेनेरेसनाबो जाहाथे बेफोरखौ मिथियो बेनि थाखाय माने हारिमुनि मोनसे माबाखो ला ना जायो आरो म फालिनाय जायो होनबा
ओय अ अ नोंथां बिसोरनि ओनसोलाव बैसागुखौ दासान्दै दा निउ जेनेरेसना माबायदि फालियो
जोंनि युन जोंनि ओनसोलाव खाथि खाला नुनाय बायदिथ' बेफोरबायदि बेफोरबायदि गाजा गोमजायै फालिनायजों बारा नु-नुलिया बोराय बुरै आबौ आबैमोनाबो बेफोरबायदि ओंखारलिया आगोलनि बायदि ओंखारलिया फ्राय जेरै सेंग्रा सिख्ला सिखला बोराय बुरै जमा जमा ओंखारोमोन नाथाय गोदोनि बादि बहा जाबावनो दानि जुगावलाय बेनिखायनो जों बांसिनखौनो नुबांङा।
औ औ नंगौ अ बैसागु खौ जों बर'फोरा ओम गोदान बोसोर होननानै गाजा गोमजायै हेंगारहरो बेयाव बैसागुआव ओ जों सुबुंफोरा बर' माहारिनि ओ समाजाव ओ बयबो बाहागो लानो हायो नामा? मोसानो आरो माबायदि मोसा बेयो नख'र नख'र ना नख'र नख'र मोसा जायोना ना मोनसे जागायावनो
बिदिथ माने बैसागुखौथ बिदि जों नख'र नख'र बिदि जाय जेरै हायो माने नखर नखर सेंग्रा सिख्ला इदि ओंखारनानै बिदि नखर नखरनो मागिनाय जों नुनो मोननाय जायो बिदिनो
आदसा आदसा नोंथां समाबो जाबाय दा दोनद दोनजासिगोन दोन औ दे।
जागोन नोंथां